हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना हेलौ
खोनादोंना औ
हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ औ औ औ औ औ औ खोनाबाय नों
ओं
ओ नोंथाङा दासानदि मा खालामगासिनो दं नोंथां?
नै नोंथां अखा हानाय अखा बोथोर नालाय दा अखा हानायजों रुम सिङावनो जिरायनानै दङ कारेन्टबो गैया खोमसिसिथार
अ अ अ अ नंगौ नोंगो ओ बिदिनोसै आरोना नोंथां ओ बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायखानोसै नङा होमबा नोंथां?
औ आवगायजायो नोंथां
औ औ ओ बिदिब्ला जोङो ओ जों जिहेथु गाननाय जोम जोमनायनि सोमोनदै जों सावरायनोसै ओ औ नोंथां
औ बुंनायसाय
ओ बिदिब्ला जोङो दिनै ओ गाननाय जोमनायनि सोमोनदै सावरायनोसै नङाबा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां ओ बिनि सायाव जुदि सावरायोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि गाननाय जोमनाया बाहायजागासिनो दं गोदोनि फ्राय आथिखालसिम बिनि सोमोन्दै आं मोनथिनानै मोनगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथां बेनिखायनो बे सोमोन्दै ओ बे आयदानि सायाव सावरायोब्ला गोबां बा बाथ्रा सानैजों गोबां ओ बाथ्राफोरखौ सेयार खालामलायनो हागोन होनना आसा खालामबाय बिदिब्ला नोंथाङा एसे जागायलांदो नामा
औ औ औ नोंथां जिहेथु जोङो ओ गिबियावनो जों गान्नाय जोमनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो ओ जोङो फैग्रोनांगोन गिबियावनो जों गाननाय जोमनाया ओ माब्लानिफ्राय जोनोम जाजेननाय आरो माबोरैहाय ओ बेयो जाजेननाय दा मिथिखायो जोङो मानसिफ्रा जेब्ला जोङो सा आमेरिका बा आफ्रिकानि ओमफ्राय जों जेब्ला फैदोंमोन फैयै फैयै फैनानै जोङो जोंनि ओ जोंनि भारत हादराव मोनफैबाय बिदिनो जों मोनफैनानै ओ हाग्राफोरावनो जों थानो लादोंमोन जेराव ओ जोङो बिफां सिंफोराव बा जोङो ओ अनथाइनि दनदरफोराव थानानै जोङो ओ गावनि जिउखौ खुंबोदोंमोन जेराव जोङो ओ जिहेथु गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जों जेराव जोंनि देहाखौ खोबथेनायखौ होननानै जों मिथिखायो जिहेतु जोङो ओ मानसिफोरा जोङो ओ जेराव जोङो ओ साननो हनो रोंगौ जेराव जोङो लाजिनाय दङ मानसिया बिदिनो जोङो जिब जुनारनि ओ बायदिसिना ओ बिगुरफोरखौ जों गाननायखौ नुनो मोनोमोन जों जहेथु गोदोनि समाव ओ मैहुर खालामनानैनो जाबोयोमोन जेराव जोङो ओ बायदिसिना जोङो मै अमा बायदिसिना जोङो जिब जुनारफोरखौ जों गावथारनाय जे जायोमोन गोदो बिदिनो जोङो ओ गावनि जिउखौ गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो ओ बायदिसिना जिब जुनारखौ मैहुर खालामनानै जायोमोन जेराव जोङो बेफोरनि बिगु गुरखौ जोङो गाननाय जायोमोन जों गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेफोरबायदिनो जों गोदोनि समाव ओ गाननायफोरखौ जोङो खोनानो मोनदोंमोन दा नोंथाङाबो ओ नोंथांङाबो खोनानो मोनदों नामा गोदोनि समाव जे जोङो मायबा बिलाइबो गाननाय ना माबा बिदि
औ गोदोलाय बिदि गानोमोन ना